ओं बिथांखौ खोनाबाय।
माने बिथालाय फ्रि नामा?
अ
हेल' बिथा नेटफोरा नेटफोरा एसे गाज्रि बि नामा? एसे थाबथा थुुबथु खोनानो मोनदों माने बिथाङा।
अ र नायनो ओ बायं
माने बिथाङा ओंखाम जाखांबाय?
जाबाय
ओमफ्राय दोनैनानै दिना बोरै थांखो बिथां?
आत
खोनादो मासेबो नाम?
बिथां बाथ्रायाथ' गोबाङानो दं। नाथाय आङो गिबियावनो फोरमायनो सानदों खि बे जोंनि बुहुमा बोरै गाज्रि जाबोगासिनो बार दै बेफोरजों बोरै गाज्रि जाबोगासिनो आं बेफोरखौसो। एसे बिथांजों सावरायनो सानदों माने।
ह राय
खोनादोंनो खोनादोंनाय बिथां?
औ औ खोनादों।
बेैथां।
हेल माने जोंना बारफोरजों बिराद खोनादोंना बिथां? बारफोरजों माने बिराद मानसि फुराज लोमजा सावगासिनो माने खोनादोंना?